हेलौ खोनाबायना?
औ खोनादों।
उम उम
बिदिनोदं दा
हा
ओरैनो दंगासिनो दं दा ना खामानि मावदों।
औ नै गैया दासानदि खामानि मावाखै नै ओरैनो दङ आङो।
औ
माबानि सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै दंफां सायायाव जिरायनानै दं आं नै बिफां सायायाव बारबो खोलो खोलो बा रदोंना गोसोनो
ओ बिदिनोसै माला बोथोरफोरा
हा
दिनै एसे
औ बोथोरा दिनै थानदा जादों। बारा सानदों जाया। सै दिनै
उ
गरमाबो खम जादों आरो ओमफ्राय सानदुंङाबो खमना दिनै
उ
बारबो बारदोंनै खोलो खोलोनो
खानथाल थाइजौफोर जायाखै ओरैनो
हा
खानथाल थाइजौफोर जायाखै नोंथां
ओरैनो था माबाखौथ' खान्थालखौथ' गैया जानाय जायाखै ओमफ्राय थाइजौखौ जादोंमोन द' हायो दहाय एसे जालाबाय लै ओरैनो थायफा थायनै माने दुब्लिनिफ्राय फैखांनानै आरो ना ओमफ्राय दुब्लिनिफ्राय फैखांना नै जादोंमोन ओरैनो जिरायनाय नामैनो आरो जिरायनाय समाव
खान्थाल खान्थाल फिफांबो दं आरोना नोंसिनाव
हा
खान्थालाबो थायो आरो ना नोंसिनाव दा
खान्थाल बिफांथ' खान्थाल बिफाङा फांसे दङ फिसा सानो ओमफ्राय होमबाबो खान्थाल फिथाइया गिदिर जाया आरो बिनिया ओमफ्राय नै बे माबानिया थाइजौ मा थाइजौआ दं आरो थाइजौ बिफां दङ ओमफ्राय खान्थाल बिफा फांसे दङ ओमफ्राय होमबाबो फिथाइया फिसा फिसासो जायो आरो बुरजा मानसिना जाजाया ओमफाय फिथाइयाबो बारा मोजां जाया माने बिनिया
उ गोदै ना खान्थाला थाइजौफोरा गोदै
थायजौआथ' गोदैयानो औ गो
ओरैनो गुबुन मानसिफ्राथ' फार्स्ट टाइम जाफैजेनबा गिबि खेब जाफैजेनबा आरोना मोजां मोनलाङो बिदिनो जानो
गेसाव
गेसावा एखमबा बोसोराव जायो ओमफ्राय एखमबा बोसोराव जाया ओमफ्राय देग्लाय बोसोराव गेसाव जादों एसे ओमफ्राय थांनाय बोसोराव बांद्राय गेसाव गैयामोन आरोना गेसावआ इदिनो थायफा थायनै थालाबायो मोन होनबाबो बांसिनानो गैयामोन ओइ देग्लाय इदिनो समान समानानो होनजायो आरो दिनो अबबा गेसाव गैया ओमफ्राय अबा गेसाव दं बिदि जायो आरो देग्लाय फिथाइ आबो बांसिनमोन बांसिनालाय ओमफ्राय फिथाइ बांसिन बाबो बारा देराखै आरोना देग्लायनियाव
आ
फिथाइया बारा गिदिद जायासै ओमफ्राय गेसावबो जादों आरो एसे
बारा थायथारदों नामा थाइजौ आलाय
थाइजौआ बुरजामोन औ ओमफ्राय बुरजायालाय
दा मोननानै सिरियो आरो हाननानैबो जायोना दा जोबनोसै आरोना बारा गैला एसे लसै जोबहां जोबाहां जाबाय हो
आमथिसुवाफ्रावबो जायोना मानसिफ्रा बयबो
औ आमथि आमथिसुवायावबो जायो ओमफ्राय आमथिस बा मोनहैनायजों जोबनायजोंसो जासिगोन दां थाइजौ फि
जाबाय थाबाना
औ एकदम गोबावानो जाबायना थाइजौ फिथाइ मोननायाबो
ओरैनो जाया नामा नोंसिनिथिं
औ
आमथिसुवायावथ' जोलुरखौ जोयो जोनायालाय ओमफ्राय
बिदिनो एखमबा गुबुन गामिनिजों गेलेयो ओमफ्राय एखमबा बोसोर बोसोराव बिदिनो गामियावनो बोराय सेंग्रा जोयो आरो जोलुरखौ
देग्लायबो गेलेगोन देग्लायबो गेलेगोन नामा नामाथाय ओमफ्राय उ गेलेनायाथ' गेलेगोन देग्लायबो ओमफ्राय गामियावनो बोराइ सेंग्रा गेलेगोन ना गुबुन गामिनिजों गेलेगोनथाय बेखौ मिथिथ'आ आङो
ओरैनोथ' हाग्रा एवखांनानै हाग्रा एववा नामा नोंसिनथिं ना एववो
हाग्रा एवो एवो
औ ओमफाय बिदिनो राय
फुङाव फुङाव माबागोरबाय फुङाव हाग्रा एवगोरबाय बिदिनो सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै बिदिनो थाम रिंगासोआव गेलेबाय आरो
औ
हा
हाला बाया आरो रायजोआव ओरै ज' ज'आव
बे बेदराथ' बे माने गुबुन गामिजों गेलेयोबा माने माबायो नालाय गुबुन गामिजों गेलेयोबा फैसानि गेलेयो नालाय रांनि गेलेयो नालाय माने जेनेबा जों देरहा जोंनिया देरहाबोयोबा बेजों जाफैयो आरो ओमफ्राय जेनबोबाथ' गैला होबोनांबाय ओमफ्राय जानाय जाया आरो ओमफ्राय गामियावनो बोराय सेंग्रा जायोबा खनसेनो जैखोमनि खेलाखौ गेलेबाय ओमफ्रायो जानाय समाव ज' जायो आरोना गामिनि गोजा गेलेयोबा
गामिनि गेजेराव मोजां जाहैबाय ना इन्टारनेट
औ औ
नोंसिनियाबो गेलेयोदां ना जोलुरखौ
औ बोराय औ बोराय सेंग्रा गेलेयो
गेलयो ना बोसोराव खनसे बोसोराव खनसेल' फैनाय बेखौ गेलेखानांगौना।
औ
ओरैनो नोंबोथ' गेलेखायोदांना जोलुरखौ जोलुर खेलाखौ? आंथ' गेलेनाय जाया। गुबुन खेलाफोरबो गेलेबावो नामाथाय नोङो ना।
बिदिनो बारा गेलेनाय जाया।
गुबुन खेला आंबोथ' गुबुन खेलाखौबो गेलेनाय जाया ओमफ्राय जोलुरखौबो गेलेनाय जाया आरो। जोलुरखौबो गेलेफेरनानै गेलेनानै जाया। दैयाव गेलेला बायोमोन एसे एनै ओमफ्राय दा देरनानै गैया गेलेनायानो जाला जोलुरखौबो
औ एखमबा जोलोममोनो एखमबा जोलोम मोना खामानिफ्राबो एसे
औ बेखौबो गेलेबाय थानो मोनबासो रोंलाङो नालाय ओमफ्राय जोंहाथ' गेलेबाय थानोबो मोनाना अम समखौनो मोना गेलेबाय थानो। बिनि थाखायनो बिदिनोसै आरो
खारें फैबाय नामा नोंसोनिथि ओरैनो दा?
खारेनाथ' फैबायमोन औ फैनाया दहायनो फैदों बिदिनो माबासोआव फैदोंदां। जिनै रिंगासोआनो जाबायमोन जानाया
उम
जिनै रिंगा एसे बारबायमोन आरो जिनै रिंगानि
जोंनिथिं फैबावा
आंनाबो मबाइला सुइसअफ थांसिगौमोन आरोना कारेनट फैनायखायसो खुनुरुखुम चार्ज होनानै नायदो ओह हा
आंना बारा गैबावलासो औ उ आंनाबो बारा गैबावलासो हा
सिथिंलाय लाइनाफैयाखै नामा कारेना?
बोरै खावसे साइदजों दङ ओमफ्राय जोंनि ओरै साइड जों गैया अबावबा जदों खोमा ओरै साइडना
ए नंगौदां होनबा जों नाबो बिदि जायो मालाबा ओरै दस्रा साइदजों थायो ओमफ्राय जोंनि खायदा जनानै थायो आरो बिदि जायो जोंनाबो
उ थार जना थाखो ना माखौथाय सार्जनो गैबावासो आंना मानोबा बारा गैला
उ आंनाबो थामजिगुल' दंखायो नै
होननायसो जाबाय
उ दायोफोर फैगोनदां ना
फैगोनखोमा ओं दाहाय उ ओरैनो बेसिबांसो मोनखो
माबाया राङा
ओरैनोथ' बारा बुरजा मोननाय जायाखै आंबो एसेल' मोनदों ओमफ्राय बिदिनो माबा मोनदोंमोन आरो थामजौ मोनदोंमोन थामजौ स्निजिबा
थामजौ स्निजिबा गासै थटेल नामा
हो ओरैनो बे माबा खालामजेननायावथ' मा होनो बे ओ बे जेनेबा एकाउन्ट होजेननाय समाव माबा मोनदों ना नै रां मोनदोंना‌ नोंबो मोनदों दा हो हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना हेलौ हेलौ आया